सारि फाथैनि बारि आं बायो दे माबा नामा मि-मिनि होननायनि बादायलायनाय
औ बादायलाय नाय
मैगं थाइगं सारि सारि गय खान्थाल बारि बारि
मा मा दं मैगंफ्रालाय नोंसिना सारि सारिनो?
जोंनाव गैयालाय जेबो फान्थाव मैथाल'।
जोंहा भिन्दि दं मैथा बांगाल दं मैथा गोजा दं
बांगाल जानो गायसलदाय
दंना गैयाथाय आं दंबायदि नुदों।
आं सानना लाबाय आरोना
फै दो फै।
जागौमोन जाहोयोमोनबा?
आंबो मोनजायाखै दाबो।
आयदै बिदिनोसै नोंसिनाव मा मा दं होनखो? भिन्दि दं ओमफ्राय
फान्थाव दं
बानदाव आभाय ओमफ्राय ओम ओमफ्राय
मा होनोमोनलाय बे फोरला दं
उम ओमफ्राय
ओमफाय बे मा होनो बे किउकाम्बारखौ?
थाइबें आयै आयै आयै ए
हो थाबथाबाय नै
जेबो होनथ'ला आङो
ए
नोंहा थाइबेंखौ नो मिथिला
थाइबें थाइबें
उम थाइबेंखौनो मिथिला नोङो
आं बै माबाखौ जाफेराखैदा बे गोजाजा बिबारा मा नाम मोनलाय? बार
मा बुसथु? हा
बार सिखोन ना माबा होनखायोमोन बावबाय आं गोजा खालार गोफा ना मा होनदोंमोन हा
खार' खान्दाय
होद नङा बेखौ नङा
माथो
जोंनि न'नि लांगोनायावनो मोनग्रा बुस्थुमोन
माथो मा गोजा मा बुस्थु गोखा
खार' खान्दाया जोंनि लांगोनायावनो मोनोमोन बे मिन्थियालै आङो बे जोन नुफेराखै बिबारनो बिबार हेवालि नङा बेलाय गुफु फुरसो
थालिर मैखुन
उमहो बासिखो
बिबार खौ खोन माबायावहायसो नुदोंमोनलांं र' इनस
माबायदि बिबार गोजा गो
है बे माबा मोनाबो सा नोंखौ होनलायलांसैमोन आंहा हिना होनायजों रिमि बिसोरबो माबादोंमोन जायो होननानै खोन्थादोंमोन आंनो
उम
ओमफ्आंहा नुफेराखै नो
थोस
मेरला मैगं दंथ' आं जायो नों ओमफाय नोंसोर गोखा गोखै मानो खाया माबायावहाय बैसागुआव
मिन्थिया
गोखा गोखै खानानै जानांगौथ' आंथ' मिथियानोमोन गोखा गोख खै खालायो होननानै
गोखा गोखै खायो होननानै मिथियानमोन आं बैसागुआव
मानो
मा मानो मिथियानोमोनबा
मानो
खालामामोन नालाय जोंना
मा जाहोनाव
नोंखौ दा बुगोन आङो नोंखौ दा बुगोन आङो
खालायखाया ओरैनो थालिर फस्लासो जालाबायो
देद' जोंहा खालामसै फैगौ बोसोराव
वाव माबा नामा इनफ्लुयन्सार नामा
इनफ्लुयेन्सार माने औ इनफ्लुयेन्सार बायदि जा भिदिअ बानायलायनोसै रा जोंहा सानैजों माबालायनानै खाखांनानै दख'ना गाननानै देखायनोसै जामबालाय
प्लिस जेबो होननांगौ गैथ'ला
खाखांनानै जोंनि न'यावनो मोनजोबगोन मेरला दंङ जोंनि न'यावनो
उम
बे बोरायथखन ना माबा होनलायनायबो दङथ' आं मिथिया बेखौ
बि दङलै दङ
बोराय थख'न नो आं जायखिजया माबाखौ सेभ खालामनानै दोनदों मा मा मैगंफोरा
ए फैदो
इनस्थायावहाय नोंनो हरगोन आं र' दा एहेहे आहाहानो जाबाय हनै
माया जाखो ए र'लै सावरायनो मोजां मोनदों नों?
आरोे आं आंनि फालायाव सावरायबावग्रोखागोन ना
दे। र' र' र' आं खालायनि बोरो हुम